नोथां खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथांं खोनादों नोंथां खोनादों।
औ। नोंथांखौ आं मोनसे सों ओं नोंथांजों आं मोनसे गोनां खोथा सावरायनो सानदों नोंथां सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन।
नोंथां होनबा बाथ्राया जाहैबाय जों सुबुं माहारिया जोंथ' जों सुबुं माहारिया जों रायजो जायो नङा होनबा? उम जोङो जेरै जिउ खुंनानै बेफोरबायदि रायजो जानानै जों थांनानै नाथाय बेफोरबायदिनि जाउनाव सुबुं माहारिया माने जेरै थानाय जानायफोरनि बागै माने हायेनारि ओनसोला ओमफ्राय हाजोआरि ओनसोलाव माबायदि फारागथिखौ नुनो मोनो नोंथां माने हाजोआरि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबादि जिउ राहा खुङो आ आरो हायेनारि ओनसोलनि सुबुंफोरा माबोरै जिउ खुङो बे बेफोरनि एसे माबा आइडिया नोंथाङा बुंना होनो हागोन नामा?
औ नोंथां औ औ माने जोङो हाजोआरि ओनसोल आरो जोंनि हायेनारि ओनसोल औ ओ सुबुंफोरनि रायजो जानायनि बागै जोङो बुंनो थाङोब्ला मा होनो इखो जोंनि हायनि ओनसोलाव जोङो ओ बांसिन बिनि सुबुं अनजिमाखौ रायजो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। मानोना ओ मानोना जोङो मा होनो इखौ जोंनि जा हायेन ओनसोल ओ हायेन ओनसोलाव जोङो मानि थाखाय गाहाम जायो मानोना जाहा हायेन ओनसोलाव जोङो बायदिसिना जोङो आबाद मावनानै जोङो जोङो रायजोखौ जोङो जानो हायो आरो नों थां ओमफ्राय बेनि अनगायै जोंहा जा हा जोयारि ओनसोल बेयावबो जोंनि सुबुं थाथाइखौ जों नुनो मोनो। ओ थेवब्लाबो जोंनि हायेन ओनसोलनिख्रुइ जोंनि नैबे मा होनो ओ हाजोआरि ओनसोलाव जोङो जोंनि सुबुं थाखुलिखौ जोङो एसे खम नुनो मोनोआरो। जेराव जायनि जाहो जाहोनानो जाहैबाय मा होनो हाजोयारि ओनसोलाव बायदिसिना गोजौ हा अन्थाइबारि हा थानायनि जाहोनाव मा होनो जोंनि आबादनि बेनि थाखाय एसेबां जोंनि ओ खाबजानाय नङा आरो बे हाया ओ जेराव जो बायदिसिना जोङो आबाद मावनानै जानो थाखाय जोहा गोब्राब जायो ओ बायदिसिना जोंनि न' बां लुनायाव जोंहा गोब्राब जायो बायदिसि सिना ओ दैफोरनि आंखालाव जोङो बे हाजोआरि ओनसोलाव जोङो सुबुं थाखुलिखौ जोङो एसे खम बिबांनि जोङो नुनो मोनोआरो।
औ नोंथां औ थारैनो।
बेफोरनि सोलाय जों मा नुयो जोंनि जा हायेनारि ओनसोल बे हायेन ओनसोलाव जोङो गोबां बिबांनि सुबुंफोरखौ जोङो रायजो जानायखौ जों नुनो मोनो। मानोना जेराव जों बिनि हायेन ओनसोल बे हायेन ओनसोलाव जोंनिया मा जायोनो ओ गोबां सुबुंफोरानो बेयाव रायजो जानानै ओ जिउ खुङो। ओ बे हायनि ओनसोलाव बायदिसिना आबादानो जा ओ जा बायदिसिना न' लुनायानो जा जा बायदिसिना मा होनो बेखौ ओ बायदि सिना दारिमिन फसंनायानो जा जोंनि मा होनो जोंनि बे हायेन ओनसोलाव बे जाथावना आरो जायफोर खौ जोङो ओ बे हायेन ओनसोलावनो जोङो खालामनो हायो औ औ बेफोरबायदिनो जोंनि नैबे ओ हायेन ओनसोला मा होनो इखो हाजोआारि ओनसोलनिख्रुइ सुबुं थाखुलिया एसे गोबां जानाय जायो आरो बे जोंनि ओ हायेन ओन सोलाव सुबुं था खुलिया गोबां जायो बेफोरबायदियैनो जोंनि जा हाजो हाजोआरि ओनसोल बेफोराव जों एसे खम बिबांनि जोङो नुनो मोननाय जायो ओ गु बुन फारसेथिं मा होनो जोंनि जा हायेन ओनसोल बेयाव जोंनि हासारनि बिबाङा गोबां जायो मा होनो बेखौ जोंनि बायदिसिना ओ हाजोयारि ओनसोल गोजौ ओनसोलफोरनिफ्राय जा जोंनि अखानि अखाजों सुस्र'नानै फैनाय जा दै बेफोरो जोंनि मा होनो हायेन ओनसोलाव जोङो जमा जानानै थाफैयोआरो। ओमफ्राय जायनि जाहोनाव जोंनि जा गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय जोंनि दैफोरनि ओ लोगोसे मा फैफायोनो जोंनिया जा बायदिसिना जोङो ओ हासार बायदिसिना ओ ख'नि मुवाफोरा जोंनिया मानो दैजोंनो बोहै खारनानै जोंनि नैबे हायेन ओनसोलफोराव ज' जाफैनानै मा होनो इखो जोंनि हाखौ फुलुं गोनां खालामो आरो ओमफ्राय जायनि जाहोनाव जोङो हायेन ओनसोलाव बायदिसिना गोबां रोखोमजों जोङो आबादफोरखौ जोङो मावनानै ओ माने थांनानै थानो हायोआरो। बेयाव जोङो बायदिसिना आबादनि बाथ्रा बुंङोब्ला जों बेयाव बायदिसिना जों गोबां आबाद गायनो हायो ओ जा बेयाव बिफां लाइफाङानो जाबा ओ मा होनो इखो आबाद फोरानो जा बा बायदिसिना हाग्रानि जिब जुनारानो जा बा बांसिनै जोङो मा होनो जोंनि हायेन ओनसोलाव जों बांसिन थानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। ओमफ्राय बेनि सोलायैबो जोंनि जा हाजोआरि ओनसोल बे हाजोयारि ओनसोल थेवब्लाबो जोंनि सुबुं थाखुलिया थायो नाथाय थेवब्लाबो जो एसे गेसेेंयै नुनो मोनो आरो। बे हाजोआरि ओनसोलाव बायदिसिना गिदिर गिदिर अन्थाइ बायदिसिना मा होनो बेखौ गोजौ गोजौ हा ओनसोल समान नङि हा ओनसोल बेफोरनि थाखाय बेफोराव मा होनो इखो दारिमिन फसं संनाय आबाद मावनाय न' बां लुनाय ओ बायदिसिना खामानि मावनाय जोबोद गोब्राब जानानै फैयो आरो बेफोरबायदिनि जाहोनावनो जोङो हाजोआरि ओन जों सुबुं थाखुलिखौ खम बिबांनि नुनो मोननाय जायो। ओ बेफोरबायदि नङा जे हाग्रा ओनसोलाव जों बायदिसिना जों जिब जुनारखौ जों नुनो मोननाय जाया। बेफोरबायदि नङा‌। जों हाजोआरि ओनसोलावबो जोङो गोबां बायदिसिना जिब जुनारखौ जोङो थानायखौ नुनो मोनो। जायनि जाय जिब जुनारफोरा मा होनो जिब जुनारफोरा मानेथ थाग्रा खुलिनि गोनांथिथ' थालाया ओमफ्राय बे बिनि अनगायैबो बिसोरो दारिमिनफोर जिब जुनाफोरा बानाया बेनिखायनो मानोखौ जिब जुनारफोरा बे हाजोआारि ओनसोलावनो बायदिसिना बिफां लाइफांखौ थानानै बिसोर बेयाव थावरिनो हानाया एसे गोरलै जायो आरो। नाथाय जोंङो मानसिफोरनि बेलायाव बेफोरबायदिया जानानै फैया मानोना जों हादोआरि ओनसोलाव थाब्ला जोङो जोंनि जानाय लोंनाय यावनो जा गोबां आंखाल गोलैगोन। थानाय फोरावनो जोंहा गोबां आंखाल गोलैगोन बेफोरबायदि आरो नाथाय जोंनि जा हायनो सै बेयाव जोङो समान जायगा हा। आरो बेनि अनगायैबो जों आबाद गोनां फुलुंखा बायदिसिनानि जाहोनाव जोङो मानो जोंनि नैबे हायेन ओनसोलाव जोङो थानाया जोंनि थाखाय गोरलै जानानै फैयो आरो। जों हायेन ओनसोलाव जों बे बेबादिनो जों जिउ खुंनानै थानाया जोंनि जोंनि जोबोर गोरलै खामानि। बेफोरबायदिनो जोंहा नैबे हायेन ओनसोल सोलाव ओ हाजोआरि ओनसोलनिख्रुइ जोङो सुबुं अनजिमानि थाखुलिखौ जों एसे गोबांङै नुनो मोनो आरो। आरो हाजो बे ओनसोलनि सायाव रुजुनायनिख्रुइ जोङो गोबां बिबांनिखौ जोंनि हायानि ओनसोलावनो नुनो मोननाय जायो। हाजोआरि ओनसोलाव जों एसे खम बिबांनि ओ सुबुं अनजिमा थानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। बेफोरबायदिनो आङो नों नोंथां आं जा रोंगौथि दं आङो आंनि जा हाजोआरि ओनसोल आरो ओ हायेन ओनसोलनि ओ गेजेराव जा फारागथि नोंथाङा बुंनाय बाय बिदिब्ला आङो एसे फोरमायनानै होबाय नोंथांनो। ओमफ्राय नोंथाङाबो मा ओ नोंथाङाबो नोंनि नोंथांनि गोसोआव जा साननाय दं बेफोरनि बागै जाय हाजोआरि ओनसोल आरो हायेनारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि बागै नोंथाङाबो एसे फंनैसो एबा जों बेफोरनि बागै नोंथाङाबो एसे मा होनो इखो फोरमायनानै होनो हागोन।
औ औ नोंथां। हागोन नोंथां हागोन हाजोआ ओनसोलाव हायेनारि ओनसोलावथ' फारागा गोबां दं नोंथां मा होननानै बुंङोब्ला हाजोआरि ओनसोलनि सुबुंफोरा आबाद मावनाय नि बेलायाव बुंबाय आं। आबाद मावनायनि बेलायाव गोबां माने अखुबिदा माने बिसोरो। मोनसे जागा बिसोरो मोनसे जायगा आबाद मावनो लागाबा बा बायदिसिना मैगं थाइगंनो जा माइ दैयानो जा मोनसे बायदिसिना गायनो लागाबा बिसोर हाजोआरि जायगाखौ माने हाजो जायगाखौ समान खायसे माने अन्थाइ बाला गैयि जायगा नायनानै बे बि दानस्ला दानख्ला बिसोरो बेफोरबायदि बायदिसिना मैगं थाइगंनि आबाद मावनायखौ नुनो मोनो नाथाय बिसोर हाजोआरि ओनसोलाव दैनि राहाया नाथाय थाया। दैनि राहाखौ माने बिसोरो मोना। जाय हाजोआरि ओनसोलाव बुजाया हाजोआारि ओनसोलाव आबाद मावगोन मानो होननानै बुङोब्ला हाजोआरि ओनसोलनि आबाद मावनाया जेरै आलि थेनानै दै लाखिनो नाजायो थेवब्लाबो माने इसोरनि माने सि माबा खेथि मावनाय बा आबाद मावनायाव नांगौ जानाय दैखौ बिसोरो जखानि मोना। बेखौ बिसोरो मिेचन एबा पाइपजोंसो बिसोरो नांगौ नांगौ समाव होनो गोनां जायो माने नोंथां। बेफोरबायादिनो आबाद मावनायनि आबाद मावनायनि बेलायाव बिसोर माने गोबां माने खस्थ' जानाङो आरो हाग्रानि जेरै मैदेर बायदिसिना हा हाग्रानि जिब जुनारफोराबो बै हाजोआि ओनसोलाव थाग्रा थाग्रा मानसिफोरखौ माने एसे थानायनिफ्रायनो जा बा आबाद खेथि खालामनायनिफ्रायनो जा बिसोरो एसे उसुबिदाबो सम सम होनो नागिरो आरो नोंथां। मानो होननानै बुंब्ला जों हाजोआर ओनसोलनि न'फोराबो माने ओरैबायाददि माने बिसोर थाग्रा जायगाफोरा माने बिसोरो हाजोखौ दानस्लानानै बिसोरो बिदिनो न' लुनानै थायो नाथाय हाजोआारि ओनसोलाव थानाया मोनसे गिख्रंथाव थासारि बादि नङा होनबा नोंथां। बेै हाजो फोर्रा गुग्लानानै बिसोरनि न'आ मा होनो जेरै सिदा मोनब्लाबो बिसोरनि न'आ एसे खेंख्रा जानो हमो एसे समान जाया बिसोरनि जखाया समान जाया बिसोरनि हानि माबा लामाफोरा समान जाया बेफोरबायदिनो गारि मथर लांनायनिबो जोङो थांलाय फैलाय राहा खालामनायनिबोसे जे उ सुबिदा जायनि जाहोनाव जों हाजो हाजोआरि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेफोरबायादि माने जेंनायाव भुगिनाङो आरो नोंथां। बे- बेफोरबायाददिनो हायोन आरो जोंनि जोंनि हायेनारि समानथाला ओनसोलाव बेफोरबादिनिया जोंनि हायेनारि ओनसोलाव आबाद फोथारावबो माने हाजोआरि ओनसोलनिफ्राय जेरै नोंथाङा बुङा बे हाजोआरि ओनसोलनिफ्राय जेरै दैया खाख्लाय बोनानै हायेनारि ओनसोलाव बायदिसिना हासार बायदिसिना बेफोरबायादिनो जमा जायो होननानै। जाय जोंनि नंगौ बे बाथ्राया सैथो मानोना हाजोआि ओनसोलनिफ्राय बायदिसिना हासार बायदिसिना होबाबो थाया। माने हायेनारि ओनसोलाव माने समान ओनसोलाव माने बियो बेफोरनि दैमाखा माने बोहैनानै फैयो जायनि जाहोनाव हायेनारि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा गोबां माने मैगं थाइगं माइ खेथि खालामनायानो जा गोबां माने सुबिदा जायो आरो नोंथाङा। जायखौ माने जोङो हायेनारि ओनसोलाव गोबां माने नांगौ बिबांनि आबाद मावनानै जों माने जिउ राहा खुंनो हायो। जोंनि थानाय जानाय बेफोरबादि हायेनारि ओनसोलनिया जोंनि लामा सामाफोराबो बेफोरबायाददि दिंग्रााय दिंसि बेफोरबादि गोजौ गाहाय माने जानायखौ नुनो मोना। जायनि जाहोनाव जोङो जायनि जाहोनाव जों जेरावखि थाङा मानो जों समानै माने एखे लामाजों जोंङो माने मोजाङै हान्थिलांनो हायो आरो नोंथां। मानो होननानै बुंओबला जोंनि हायेनारि ओनसोलाव खुनु जोङो हाफोरखौ माने दांख्ला दांख्लि खालामनानै बेफोरबायदिनो समान खालामनानै माने बेफोरबायदि न' खालामनांगौनि माने जेबो राहा गैयि जाया आरो गोबां माने जोंनि हायेनारि ओनसोलाव हाजोआरि ओनसोलनिख्रुइ माने नांगौ रोखोमनि जि जोंनि राहा खालामनो हानाय बेयो माने हायेनारि ओनसोलाव बारादों जाहैबाय नोंथां मानो होनबा बारादों जायनि जाहोनाव जोङो हायेनारि ओनसोलाव मोजाङैनो माने गोरलै राहायै बांसिन गोरलै राहायै जोङो जिउ खांनो हायो। हायनारि ओनसोल हायनारि ओनसोलाव जोङो जायखिजाया मिथिंगायानि जा जाब्रबथाया जेरै, बांग्रिं मावनायानो जा हा हुख्लानायानो जा बेफोरबायाददिनि जेबो हा हायेनारि ओनसोलाव बेफोरबायदिनि जेबो जों जेंनाखौ बारा मोनबाङा नोंथां जायनि जाहोनाव जोङो सुबुंफोरा माने आलो गोजोन बयबो माने मावना दांना जानानै बेफोरबायाददिनो जिउ राहा गोग्लायनानै दङ आरो बिथाङा बिनो था नोंथांजों स' गोबां नोंथाङाबो दिनै हाजोआरि आरो हायेनारि आंनि सोंनाय जोंख नबो सावरायनायनि जि जोंनि थांखि बे थांखिया माने गोबां माने मोजां जादों आरो नोंथां जोङो बे थांखिखौ लानाया माने जों रायज्लायनायनि जि थांखि लानाया गोबां मोजां जादों बेबो आंनो गोबां बाथ्रा फोरमायनानै होबाय नोंथां बेनि थाखायबो नोंथां गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथों नोंथां गोजोन्थों औ